औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथांजों बे सोलोंथाइखौ लानानै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ आथिखालाव जोंनि जि सोलोंथाइ बिथिं ओ बेखौ लानानै आङो सावरायनो सानबाय ओ औ जिहेथु दायो सोलोंथाया जोंनि सुबुंनि थाखाय बा जोबोद गोनांथार आथिखालाव सोलोंथाइ गैया ब्ला माने जि जायखौ जोङो बुङो माने खोमसि जेबो नुयै बायदि दान खोमसि हराव थानाय बायदि औ दा ओंखायनो ओ सोलोंथाइखौ जोङो बयबो जोंनि इयुन जेनेरेसन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो ओ सोलोंनो थाखाय बा फरायनो थाखाय जोङो खाबु होनांगौ
औ नंगौ नोंथां
मानो होन ब्ला दायो ओ ओ जि आथिखालनि जि थासारि सोलोंथाइयाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा माने माने सोलायबाय औ दा ओंखायनो आरोबाव जों जोंनि ओंखारा सुबुं खालामगौब्ला
औ नोंगौ नोंथां
स्पाइरेसन जों होनांगोन आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सा याव ओह सोलोंथाइखौ माबोरैहाय डेभेलप जानायखौ लुबैयो
ओह आंनि आंनि मुथिबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो सोलोंथाइ नि बागै माने आं एसे फोरमायना होनो सानदों औ आथि खालनि मुगायावथ' गोदोनि जुगावथ' आबै आबौनि गोदोनि जुगावथ' बेबायद दि लेखा गोरों मानसियानो जोबोर खम खौ जों नुनो मोनदोंमोन। औ गोदोनि जुगाव माने बिदिनो लेखा फरा रोंनाय रोङिबोआ जोबोर खममोन आरोना नोंथां। औ दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो लेखा फरा ओ गोरों जाजोब्बाय नङा होनबा नों थां एसे एनैब्लाबो एसे एनैब्लाबो दावगानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो धोनि सुबुंफोरा माने ओ बेबायदिनो सासे फरायसाखौ माने उम बेखौ थांखिसिम सौहै जानो लुगैयो। बेखौ गावनि गावनि लामाखौ सायख'ना लानायखौ लुुबैयो। बा बेखौ लुबैनानै बा खायसे सुबुंफोरा बा रांखावरिनि बेलायावबो गोरिब सुबुंफोरा ओह बेबायदिनो फरायनायखौ माने आद्रा जानायखौ जों नुनो मोनो। अ' औ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो आरो गो धोनि सुबुंनि फिसा बा बेबायदिनो मास्टारनि फिसा बा बेबायदिनो खायसे साख्रि मावनायनि फिसाफोरा माने बेफोरबायदि आ माबानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। माने बिसोरो माने गिदिर गोलाव जानाय माने बिस सोरनि बांसिनानो बिसोरनि फिसाफोरा बांसिनानो डेभलप जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ। आथिखालाव माने जोंनियाव माने गामि समाजफोराव मोनसे ओ साननाय दङ। जे जोंनि ओह बिमा बिफ फा गारजेनफोराहाय जे माने धोनि थाखा फैसा गोनांफोरासो लेखा मोजां लेखा फरायनो हायो। गोदोर गोदोर लेखा फरायनो हायो। बेबायदि मोनसे माने साननाया माने दङ आरो खिन्थु नाथाय-नाथायबा माने जोङो नुदों जे बेयावहाय सोलोंथाइ लानायाव जेबो माने धोनिब गोरिनि खोथा गैया। जाय फरायसायानोखि ओ फरायनायाव जोबोद सिनसियार जोबोद सांग्रां आरो फरायनो बिथाङा माने गाव गोसोआव माने ओ थांखि दङ। बै फरायसाफोरानो माने मोजाङै माने फरायनो हादों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
थै जोङो दायो नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बिराद सा-सावरायनांगौ दङो होननानै आं सा सानो। दायो माने जोंनि लाइमोन फोराहाय माने माखासे समाज बेरेखा खामानिफोराव जोङो थाङो माने फरायनायखौ आद्रा स ससेयाव गारनानै माने आद्रा ससेयाव गारनानै बायदिसिना समाज बेरेखा खामानिफोराव जोङो हाबनानै माखासे लाइमोनफोरा जोङो माने बेयावहाय माने गावनि जि माने लाइफ बेखो माने ओ सिफयल जादों आरो। दा बेखौ जोङो जुदि जे जुदि जोङो मोजां खालामनांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो ओ रायजो जानाय जोंनि गास सैबो समाज दैदेनगिरि ओ बिमा बिफा बयबो माने सां ग्रां जानांगौ होनना सानो।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्लासो जोङो जोंनि जिओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनानै जों बिसोरखौ जोङो गाव बिथांमोननि जि सिमां बे सिमांखौ जों जाफुं बुंहो हागोन औ ओ । आथिखालाव जोंनि जि बिमा बिफा बिसेस्थ' माने सां सांग्रां जाबाय जों गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनाय मोजाङै माने माने केरियारथिं माने लांनाय बेखौ जों नुनो मोनसै तयारा
औ ।
औ औ ।
आथिखालनि मुगायाव बेबायदिनो बेबायदिनो
परिबेस सोलोंथाइनि
जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो बेबायदिनो लाायोममोन फोर माने फरायनायखौ फरायनाय फरायो दस लाइमोनफोरा माने गेजेर ससेयाव आद्रा जानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला लाइमोनफोरा एसे फरायनाया बाहाय जौगाहांबानो